औ नोंथां खोनादों ना? हेलौ' औ नोंथां नोंथांनिया नेटा एसे प्रब्लेम जागासिनो दङ। अ' दा खोनाबाय दे नोंथां।
अ' औ।
औ नोंथाङा दा मा खालायगासिनो दं ओरैनो।
ओरैनो उन्दुलाबायना दंलै नोंथां बरिं माने सान्दुं गोसाखाय आरो ना नोंथां।
अ'-अ 'सान्दुं गोसा होन
औ ब्राद सान्दुं गोसा गरम जादों माने
अ' होमबा मा होनो खबरफोरालाय बोरै नोंथां।
खबरालै बिदिनोसै आरो मोजाङानो नोंनालाय नोंथां।
आनाबो बिदिनो नोंथां मोजां आरो गाज्रि बिनि गेजेरावनो दंथ'। फै दासान्दि बांद्राय मोजांबो नङाबा। अ' ब्रेकफास्टआथ' आं खालामथ'आखै दासिमबो दा दसे थाना हामसै र'। औ दा नोंथाङा दसे सम फ्रिब्ला जों मोनसे आयदानि सायाव फंनैसो सावरायनि
हागोन दे नोंथां।
औ बिदिब्ला ओ मा होनो जोंहा उम ओ जोंनि दि जि दा जोंनि सोरगिदिं थानाय जोंनि समाज बा जोंनि ईब्लुक खौनो माने ओ इन्टारनेट बा ससेल मिडिया साग्लोबनानै दं आरो दानि जि गोनोखोयारि मुगा दा बे गोनोखोआरि मुगायाव माने ओ बे इन्टारनेटनि साग्लोबना थानायनि माखासे गोहोमफोरखौ नोंथाङा ओ नोंथांनि मोनदांथि बायदि इसे फोरमायनो हागोन नामा बे इन इन्टारनेटआ जे माने जोंनि सुबुं जिउआवहाय माबायदि ला गोहोम लाबोदों मोजां आरो गाज्रि बिनि बागै माने
औ हागोन नोंथां ओ इन्टारनेट खौ बुङोब्ला जोंनि थाखायथ' दा जोबोद ओ मोजांबो जाना फैदों इन्टारनेट आ फारसेथिं नायोब्ला ओ मोजां होनोब्लाथ' जोबोद माने इन्टारनेटनि जाहोनाय जों गोबां सुबिदाफोरखौ जों मोननो हादों। एबा जोङो इन्टारनेटनि जाहोनै जों गोबां रोखोम रोखोमै माने मोजां खामानिफोरखौ जों मावलांनो हादों
औ।
एबा बेबायदिनो इन्टारनेटनि जुगैनो जों फरायनाय एबा जोंनि थांनानै थानाय समावहाय गोबां माने हेफाजाब होदों आरोना जोंनो जेरै जों गोबाव सम नांगौ जायोब्ला जोङो खामानियावहाय जों इन्टारनेटनि जाहोनै गोबां माने इजियै जों मावफुंनो हायै खामानिफोरखौ ओ जेरै जों माबाफोर जोङो नांगौ जायोब्ला जोङो डकुमेन्टस नांगौ जायोब्ला जों हैनांगौनि जों गोनांथि जाया जोङो मबाइल जाहोनै एबा इन्टारनेटनि जाहोनै जोङो गुबुन फारसे जायगायाव जों हरनो हायो एबा जों गुबुन फारसे जायगायाव जों मिथिनो मिथिहोहरनो हायो जेरै मा जादों मा जायाखै एबा गुबुन जायगाफ्राव मा जादों जागासिनो एबा बे बिदिनो गोबां माने जाथायफोर जादोंब्लाबो जों इन्टारनेटनि जुगै जों मिथिनो हायो गोबां जायगाफ्राव बेबायदिनो गोबां जाथायफोर जायो जों माने जोङो बेबायदिनो जा जाथाय जाखांनायनि उनावहाय जोङो दसे समनि उनावहाय जों मिथिनो मोनो अ बेबायदि जायगायाव बेबायदि जादों एबा बेबादि जादों होननानै जों मिथिफिननो मोनो आरो ना गोदोहायथ' बेफोरबायदि बिदि ओ गैयामोन जों बांद्राय बेबायदिनो जों मिथिनो मोनामोन जों जेबो बेबायदिनो ओ इन्टारनेट गैयि जाहोनाव जों गावजों गाव एबा गावनि फेमिलिफोर एबा मेम्बारजों गोजानाव थायोब्ला जों रायजलायनो मोनामोन बेबायदिनो टेलिफन होनो टेलिफनजों बेबायदिनो ओ दसे सम सावरायनो हायोमोन बाट बेबायदिनो जों फैसा होनांगौ गोनांथि जायोमोन दा जों बेबायदिनो सोलिबाय थानाय थासारियाव जों बयनावबो नख'राव बेबदिनो मबाइल फन थाखायो ओ गंफा गंफा थाखायो गावनावबो बेबायदिनो बयबो बिदिनो दा बाहायखायो इन्टारनेटखौ जों नायोब्ला गोबां जोंनि फरायनाय जोंनि ओ लिरनायफ्रावहाय गोबां माने हेफाजाब होदों जोंनि फरायनायावहाय गोबां सुबिदा खालामना होदों जेरै जों न'वाव थानानै जों गोबां सोलोंथाइखौ जों लानो हायो जोंनि फरायनाय जोंनि लिरनाय जों बुजियैखौ जों इन्टारनेटनि जाहोनै जों नायनानै जों अ बे बे बेबायदि बेबायदि होननानै जों नायनानै जों मोननो हायो जों गोबां माने जों आजिखालिथ' बेबायदिनो इंग्लिसनिफ्राय जों गोबां माने ट्रे ट्रेनस ट्रेन्सलेट खालामनो हायो गोबां बायदिसिना रोखोमनि ओ जों हाजोबो आरोना जों गोबां बेबदिनो इन्टारनेटनि जाहोनै जों गोबां माने बेबादिनो रोखोमनि बुस्थु ओंखारबाय जेरै जों इजियै जों ओ फरायलांनो हानाय बायदि बेबायदिनो गोबां माने रोखोमनि जोंनि थाखाय गोरलै जाना फैबाय गोदोथ' जों बेबायदि जों नुनो मोनामोन दायो गोबां माने
बेबायदि सोलोंथाइ एबा जों इन्टारनेटनि जाहोन मोजांखौ जों लानो हादों एबा जों बेबायदि बिदिनो फारसेथिं नायोब्ला गोबां माने खहा आरोना जोंनि थाखाय इन्टारनेटा जेरै जों बेबायनो बांद्राय जों इन्टारनेट नायोब्ला जोंनि थाखायनो खहा एबा जों मोजां बाहायाब्ला इन्टारनेटखौ जोंनि थाखायनो फारसे खहा जायो एबा जोङो मबाइल फनाव जोङो सानसे सानसे थायो अब्ला जों मबाइल नायनानै जोङो बेबायदिनो गेम गेलेगारनानै जों टाइमफोरखौ जों इन्टारनेट जानानै गारबाय थायोब्ला जोंनि थाखायनो फारसे जोंनि थाखाय गोबां माने खहा आरोना नोंथां औ नोंथाङाबो एसे फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा इन्टारनेटनि एबा मोजां एबा गाज्रि दं
औ हागोन नोंथां हागोन जोंहा मा होनो जोंनि जे दानि गोनोखाआरि मुगा बे मुगायाव माने इन्टारनेट फैनायनि गेजेरजों जोङो माखासे माखासे खामानिफोरखौ जोङो माने गोरलैयैनो मावफुंनोबो हानायखौ जों नुनो मोनदों। दा जोंहा मा होनो नोंथां मोनसे मोजां मोनसे बिथिङावहाय मोजां आरो गाज्रि बे मोननैबो थाखाय नङा होमबा नोंथां औ दा बि बिदिनो जोंहा इन्टारनेटनि गेजेराव मोजां आरो गाज्रिया दङ आरो बिदिनो स बिदिनो माने जोङो मोजांनि बिथिङाव जों बुंनो थाङोब्ला गथ' जानि नोंथाङा बुंलांखानाय बायदिनो जोंहा मा होनो गासैबो खामानियानो माने एसे गोरलैयैनो जानायखौ जों नुनो मोनदों ओ माने मा मा होनो जेन'बा जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो माखासे रांबो आरजिनो हानायखौ जों नुनो मोनदों न'आव थायो थायो आरो बिदिनो जोंहा फालांगियारिनि बिथिङावबो जों इन्टारनेटनि गेजेरजों मोजां माने गोबां गोरलैयैनो फालांगि खालामनायखौबो जों नुनो मोनदों आरो बेजों लोगोसे ओ मा होनो सोलों फोर सोलोंनो हादों ओमफ्राय जेन'बा मा होनो जोंओ मोनसे हादाव थानानै जोंनि म गुबुन हादनि माखासे नुथायफोरखौबो जों नुनो हादों बै हादोरनि माखासे गियान बा हादोरनि माखासे सोलोंनाय आसार खान्थि बेफोरखौ जों नुनोबो मोनदों दा बै फोरनि माने मोजां गाज्रिखौ जों नुनानै बैसिनि माखासे गियान आखलफोरखौ जों सोलोंनानै जोंनि गावारि जौगानाय बा जोंनि समाजारि जौगानायखौबो जों लाबोनो हादों आरोना नोंथाङा दा बिनि अनगायैबो जोङो मा होनो माखासे जेन'बा आबाद मावनाय बा जिखुनु माबा मोनसे बिथिङाव खामानि मावनायनि बिथिङावनो हक जेन'बा जोङो बिनि बागै जोङो मोजाङै मिथिया बा बिनि बागै जोङो जेबोखौनो मिथिया जों बोरै मावगोन। दा बैफोरनि बागैबो बियो बागैबो माने जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों बा ससियेल मिडियानि गेजेरजों गेजेरजों माखासे गोरों गोराफोरनि भिडिअ' बानायनानै हगारनाय जायनिजों जाय ज माने मा होनो इउटुब फेसबुकनि गेजेरजों जोङो नाय नानै बा ओ नायनानै बा खोनासंनानै बे माबाखौ माखासे आदब खायदाफोरखौ माने सोलोंनानै गावारि जौगाथाय लाबोनो हायो बा गाव रोङिखौ फोरोंनानै बा मावनानै जोङो गावनो गाव माने जौगाथायाइखौ लाबोनो हायो आरो दा बेल' नङा जोंहा बे बिथिङाव गाज्रिबो दङ माखासे जे गाज्रिफोरा जों बुंनो थाङोब्लाथ' जों नगोन जे जोंनि जि समाजावनो जाफ्लेबाय थानाय माखासे जाथायफोर दङ। जाय ससियेल मिडियानि गेजेराव माने गोबां मोजां आरो गाज्रि गासैबो माने गफबनानै दङ हाब फबजोबनानै दङ जेराव जोंहा मा होनो बे ससियेल मिडिया बान्टनेनि इन्टारनेटखौ नों बेनो आं गोबां सुबुंफां सालायो बेनि गेजेरावनोबो दङ माखासे जेन'बा माखासे गियान गैयि सोलोंथायनि गियान गोयि बे ससियेल मिडियाआव माबोरै बाहायनांगौ माबोरै सालायनांगौ बेफोरनि बागै मिथियैबो दङ दा बैफोरनो माने ससियेल मिडियाव गोबां गाज्रि गाज्रि भिडअ'बो हगारनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसेनो माखासे जेन'बा गामि ग'फानि जाम्बा जाम्बि मानसिफोराबो इन्टारनेटखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो दा बै फोरबायदि मानसिफोरानो बा सुबुंफ्रानो ओ ससियेल मिडियाआव माने ओ बे गाज्रि भिडिअ' नायफ्लांबायनानै बा नायनानै गोसोबो बोजायोब्ला बिस बि मान जावले जावले नायबाय थानो आरो नायबाय थानायनि जाहोनाव माने बिसोरबो माखासे बे इन्टारनेटआव नुनाय गाज्रि भिडअ'नि माखासे आखल आखु बिसोरो सोलोंनानै लायो। दा सोलोंनाय लोगो लोगो बे समाजाव मोनसे जोंहा गाज्रि ओ जाथाय सोमजिनो हमनायखौबो जों नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे लोगोसेनो जोंहा माखासे फरायसाफोरनि बिथिङावबो जों नोजोर होनानै नायाबा जों नुनो हागोन नुनो मोनो जे जोंहा आ ओ जोंनिनो फरायसाफोरा माने ओ ससियेल मिडियायाव माने गोबां भिडिअ बिदि भिडिअ नायनानै माने गोबां सम गारनाय बा सम बारहरनायखौ जों नुनो मोनदों आरोना। माने बिदि सम बिसोरो जि समाव फरायनांगौ जि समाव टिउसननि थाखाय थांनांगौ जि समाव लिर नांगौ गावनि माखासे रोंगौथिखौ माने जौगाथाय लानांगौ बै टाइमाव बिसोर माने ओरैनो माने मोसानाय रंजानाय भिडिअफोरखौ नायनानै बिसोरो गोबां सम बारहरनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बैफोरबायदि बैफोर बिथिङाव जोङो माने एसे इन्टारनेटखौबो जोङो गाज्रि होननानै बुंनो हागोन। ओ मा होनोबा मानो होनोबा बियो ओ इन्टारनेटनि मा माखासे मोजां गाज्रिया जाहैबाय सासे सुबुंनि माने सायावसो सोनारो, मानो होनोबा बे गाव बाहायनाय बाहाय बाहायनो रोंनाय रोङिनि सायावसो सोनारजोबो। दा बे बेनि गासै बिबानानो जाहैबाय जा माबा मानो गाव गावनिनो बिबारसै आरो बे मोजां आरो गाज्रिखौ सालायलांनांगौया। दा बिदिब्ला नोंथां जोंहाथ' जेसेबां मुगो एसेबां खोथा बाथ्रा लावगौ जा बेखिनियावनो बे टपिकनि सायाव रायलायनायखौ दोनथ'नोसै औ।